औ खोनादों दे खोनादों। औ औ।
खारै बानायनाय बा माबायदि बानायो? बिबो बाहायनायफोरनि बागै सावराय
औ दे लाय बुंलाय।
खारै खो माने बर'फोरा थ' बां बे ओ गोदोनिफ्रायनो माने खारै मैगंखौ बांसिनै जाना जानाय खोनायो बा नुनो मोनो। माने गोदोनि समाव माने थाव। खौ बांसिनै बा हायामोन। खारैजोंनो ओंख्रिफोरखौ सङोमोन। औ।
उम उम।
जोङो खारैजों ओंख्रिफोरखौ सङोमोन।
औ।
दायोबो माने बरफोरा माने ओ माने हप्तायाव माने खेबसे खेबनै बांद्राय जायाबाबो। माने जानायखौ नुखायो ओ नोंथाङा ओरैनो ओ खारै ओंख्रि जानानै मोजां नांओ ना ना
नंगौ। अ खारै ओंख्रि। जानानै आंबो मोजां नाङो। आरो। खारै ओंख्रिया जोंनि आं मिथिनायाव आरो जोंनि देहानि थाखायबो। एसे गोनांथि जायो आरो दा जों। जिहेतु मा होनना बुङो थाव। जाथिय बा मस्ला जातिय' सिन जामुंफोरखौ जानाय जायो नालाय ओंखाय जोङो। ओ खारदै जानांगौआ इखौ जों खारदैबो बुङो नङा बा अ बिराद माने। इम्परटेन्स होननानै सानो आरो मानसिफोरा।
औ औ।
खायनो जायो आंबो जायो मोजां नाङो जानानैबो।
गोदै आरो।
बर'फोरनि मैगं। अनला खारै अनला खारैजों ओ सबायजों साम' बेदर। बे नारजिजों अमा बेदर बेबायदि खारि मैगंजों माने गोबां गोथाव गोथाव मैगं संनाय जायो आरो बे बर' फोरनि दोरोङारि बे ओ मेगंफोरखौ संनाय जायो ओ खारैखौथ' औ औ खारै खोथ' बानायनायाव माने ओ खारैखो यैनो ओ थालिर बिफांनिफ्राय आरो नालेकलनि बिगु रनिफ्राय आरो मैसुनिफ्रायबो बानायनाय जायो नो माने आङो थालिर बिफां बुंङो आरो
ओ ओ औ उम आंबो माने थालिर दंफांनि खोसो नुदों आरो ओमफ्राय मोनजादों थानि दंफांनिखोसो
औ औ माने ओ बै माने बेसर बेसरनि बि माने बेसर नाखांनायनि उनाव बेसरनि दंफांखौ फोराना बेजोंबो बानायो होनाय खोनादों आरो
औ बेसोरनिया औ जानो हागौ
औ बान औ माने इनिफ्राय मैथ्रु मैथु बंफानिफ्रायबो माने फोराननानै ओ सावनानै खारि बानायो होननाय औ खोनादों आरो बि नालेकरनि बिगुरखौबो सावनानै बानायो होननानै माने आं मोनजाफेराखै आरो आंबो औ नालेखर बिबुरखौ औ बेखौबो बानायोनो खोनादों ओरैनो थनि थालिरनि बा बानायनायखौ नुदों आरो आङो गुबुननिखौ नुवाखै
ओम ओम
थालिनायाथ' गोबां इजि माने बानायनाया ओ माने जिरनानै मादाबफोरखौ जिरनानै सान्दुङाव माने सप्तासेसो फोराननानै उनाव सावनानैनो माने ओ सावनानैनो खारै महरै बाहायनो हायो आरो
अ नंगौ दे नंगौ बुं नुदो आंबो नुनायालाय दा ओ जेनेब बा बै खारैखौसो जोंनिया बानायो नङा होमबा जोंनिया न'आवनो बानायो। ओमफाय नोंथाङा बुंनो हाग गोनना जे जों खारैखो माबेबा मोनसे समाव बानायनाय सम दङ नामा बोथोर दङ नामा जेनेबा
अ अ माने खारैखोथ' अ अ दानफोरखौथ' मिथिया आङो नाथाय माने दैज्लांबो थोराव जिरनायखो नुवा आरो बानायनायखो नुवा मेसेंवानो ओ बै माइ हाखांनाय फोर थारफोराव माने नाराफोराव जिदनाय खौ नुयो आरो बेसिरनि माने ओ मेसेंआवनो ब बांसिन दायो अखा बांखानि बोथोर ना माने बेथ' अखा सिबा माने सावनो हाया आरो गोरान जानांगौ थाबैनो आरो गाज्रि जा जायो होनना बुङो आरो मानो दै नाङोब्ला माने बेनिखायनो आं मेसेंङावस जिरनायखोनो दानफोरखौ मिथिया थेवबो मिस
मेसेङाव जिरो आरो औ नंगौ नंगौ मेसेंङाव जिरनायनि आ जाहोना जाहोनखो मिथिगौना मेसेङाव मानो जिरो जेनेबा
जेनबा आ बेखौ मिथिया माने आं साननानै मोनबाय जे अ खा हा यै खाय जि रो जानांगौ होनानै
अ अ अ जाहोना माने बिनो जागोन आरो जे अ जेनेबा बा आंबो बेखौ साननानैसो लादो आरो जेनबा मेसें बोथोराव बा जिरनायनि मइेन रिजना जानो हागौ जेनेबा फोराननो थाखाय नङा होमबा
फोराबो दैज्लाङाव दैजों बुंनानै थायो
नंगौ नंगौ बेबो मोनसे औ औ बेनिफ्राय आरो जुदि जोंनिया बै ओ थालिर दंफांखौ जोङो फोराननाय समाव जों जुदि अखाया हाना होयोबा जोनिया राननाया एसे फ्रब्लेम जागोन नालाय नङा होमबा होमब्ला जानो हागौ बेफ बेफोरनि थाखायनो अ सावनो थाखाय आरो नों जुदि अखा हानानै थाबाय थायोबा बै दंफाङा सेवलाङो नालाय गाज्रि जालाङो आरो बै गाज्रि जालांनाय लोगो लोगो माने बियो खारैनि महर बा खारदैनि महर थाहैया बो जा जानो हानाय आरो गुना थाहैयाबो जानो हानाय नङा होमबा अब्ला बैफोरनि थाखायनो ओं ओं नंगौ
औ
औ औ औ बैफोरनि थाखायनो ओमफ्राय आरो फोराननो फोराननो मोजां जायो नङा होमबा मेसें बोथोराव
फोराननो औ फोराननो माने औ बेलथेना होबाय थानो मोजों
अ । दा बेथ गिबियाव जेनेबा मोनसे थालिर दंफांसोमोन फस्लासोमोन नङा होमबा ओमफ्राय जों बेखौ माबायदि खारदै बानायो जेनेबा खारदै माबोरै सोमजिहोयो जों बेखौ? मिथिगौनाा जेनेबा नों थाङा।
थाखायसोोना माने फोरानबा जायो बेखौसो मिथिया माने आदबखौसो मिथिगौ आरो माबायदि ।
अ औ औ माहा माबायदि बानायनाय जायो अ बि जथ जेनेबा? दा होमबा जेनेबा थालिर दं आखो फोराननायनि उनाव जों सावनांगौ आरो न? नङा होमबा औ औ ।
थानायखौ माबे? थायै थायो आरो मोजांसिन जायो होनना बुङो आरो ।
औ औ नंगौ।
ओ । दाना लाबो लानिफ्राय ए औ । खालखौ लाबोनाय जायो बेनिफ्रायनो मादाखौबो खदालजों जावखनानै लाबोनाय जायो आरो। थुक्रा थुख्रा खालामनानै फोरनायसै बे थाल दं ननिया थाबैनो रानो एकदम मादाया मादाया थाबनो रानाना बेखौ माने बेलथायायनानै होबाय थानाय जायो आरो माने नायनानै बिसि सिं होननाय जायो स औ ओमफ्राय बेबायदि माने जायो जायोब्लासो सावनाय जायो आरो।
औ औ औ ।
औ आरो माने बर फोरा फोथायो बे बरफोरा माने मानसि सोरनिबा नखराव मानसि थैयोब्ला बिसोरा माने से बोसोर जाजासिम माने जायासिम फारिसिम मोना होननानै फोथायनाय जायो आरो।
औ खारि जानो मोना आरो ना?
माने
अ जिरनो मोना आरो ना ओमफ्राय बेयाव मायबा मोन मोनसे जाहोन थानो हागौ ना बा बिजाहोनखौ जेनबा नोंथाङा मिथिबायो नामा
बे जाहोनखौथ' आं माने मोनथिया मानि थाखाय खालामो
औ
माने माबाफोर जाहोनो थानो हागौ खारै जिहेतु गोबाब बेजों माबा मोनसे सोमोन्दो थानो हागौ बेखौ ओ
उ उ औ औ बिदिब्ला जोङो जेनेबा औ खारदैखौ माने जों ओरैबायदि बानायो आरो होनबा न आ जेेनेबा बेयावनो जोङो जिरबाय जिरनानै फोरानबाय नङा होमबा फोराननायनि उनाव जों बेखौ सावनाय जायो आरो
औ औ
अरजों सावनानै जेब्ला बै हां गार महर लागोन नङा होमबा बै हांगार खौसो जोङो ओ खारदै हिसाबै बाहायो आरो न खारै महरै बाहायो आरो न' बेखौ जोङो जेनेबा बेखौबोथ' डाइरेक्ट जोङो मैगङाव होखाया नङा जों बेखौ दै- दैजों मा खालामो? सर -सरनानैसो दैखौ जों खार रै महरै बाहायो आरो न
औ औ
दायरेक्ट होमबा जोङो माने दंफांखौ दायरेक्ट जों बाहायनाय जाया आरो न
औ औ
जों बिनिफ्राय ओंखारनाय जाय ओ बिदै होनना बुंगोन बै बिदैनिफ्रायसो बिदै जोङो खारदै हिसाबै बाहायो नङा होमबा
माने सावनाय समावबो औ सावनायावबो माने गोबाव सम सावनाय जायो माने ओ जेथिं मोनाखै बे एरनानै मोजाङै माने
औ औ औ
एरना होबाय थानांगौ आरो गनजों।
अ औ औ नोंथाङा ओ बेनो माने मोजां टपिकखौनो जेनेबा बुंबाय सावरायबाय ओ मोजां नांबाय मोनथियि बाथ्रा मोन मिथिनानै मोनबाय नङा होमबा?
औ औ आंबो मिथिना मोनबाय
औ औ औ अब्ला जों दायो बेखिनियावनो दोनथ'नो नांसिगोन आरो नङा होनबा? दे बिदिब्ला औ